खोनादोंना?
अ अ खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
आं दङ ओरैनो जिरायनानै।
औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरो।
औ औ सावरायजागोन दे।
आयदायानो जाबाय सुखु माखौ होनो बा दुखु माखौ होनो? सुखुआ माब्ला फैयो दुखुआ माब्ला फैयो बेनि सायाव आरो ना।
अ अ अ जागोन दे सावराय जागोन। औ।
ओम।
उ दुखु आर सुखुनि आरोना?
औ औ।
ओ जोङो फास ओ सुख'निफ्रायनो स्टार्ट खालामसै आरो ना?
औ औ जायो।
ओ सुखु होननानै बुङोब्लाथ' जों जेनोबा मालाबा जोङो माने मानसियाथ' जोङो सुबुं माहारिया माब्लाबा माब्लाबा जिउआव सु खु मोनो माब्लाबा दुखु मोनो माने गोबां बिदिनो सानफ्रोमबो जों माने बिदिनो जिउ बारहोलांनांगौ जायो आरोना। मालाबा सुखु मालाबा दुखु माने सानफ्रोमबो दुखुआनो थाबाय थायाबा सानफ्रोमबो सुखु खु सुखुयैनो थाबाय थाया आरो ना मानसिया।
नंगौ नंगौ।
माब्लाबा सुखु जायो माब्लाबा दुखु जायो बेबायदिनो माने ओ सुखुनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला माने जोङो जोंनि ओ जिउ खुंनायाव बा जोंनि लाइफआव माब्लाबा जोंनि ओ नांगौ ओ नांगौ बुस्थुखौ मोननायाव बा जोङो गावनि गोसो बायदि साननाय बायदि जानाय खामानि बा जों माबा मोनसे ओ जोंनि साननाय बायदि खामानि जानाय आरोना बा माबा मोनसे आं ओ जेनैबा आंनि मोनसे खामानियावनो आङो ओ जाफुंसार जानो हाबाय बा आङो माबा मोनसे जबफोरखौनो मोनबाय बा आंनि माबा मोनसे साननाय जाफांबाय आरो ना बेबायदि जानायाव माने जोङो सुखु जायो आरो ना। माने ओ खुसि मोनो आरोना बेफोरबायसा माने गोबां फिसा फिसा ओ बिनि अनगायैबो माने फिसा फिसा माबाबो दङ आरो जेनेबा ओ बेफोरावबो जों सुखु मोननो हायो। ओ जेनेबा जोङो माबा मोनसे ओ दिनै जोङो गस्ला गोदान मोनब्लाबो दिनै दसेनि थाखायब्लाबो जोङो सुखु बा खुसि जागोन। बा ओ जोङो मायबा मोनसे मोजां बुस्थु मोनजाब्लाबो दिनै ओ खुसि जायो माने दसेनि थाखायब्लाबो आरोना बेबायदिनो माने ओ दसेनि थाखायब्लाबो खुसि जायोबा जोङो माने पारमानेन्टलि सुखु जानानैबो थाबाय थाया आरो ना। दसेनो माने सुखुनि गेजेरावनो माने दुखुबो फैगोन आरोना बेबायदि बिदिनो जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जों माबा मोनसे मोन मोनफुङोब्ला मायबा मोनसे जोंनि साननाय बायदि जायोब्ला बा गोसो गोसोनि साननाय बायदि जा दा बेबायदिनो जोङो सुखुआव मोनो आरोना गोजोननाय मोनो। थिग बेबायदिनो मालाबा जोङो जोंनि लाइफआव दुखुबो सहायनांगौ जायो आरो ना जोंनि ओ खायसे माब्लाबा जाथावा जाथावै जाथायफोरा माने जानो नांथावै जाथाय जा जोंनि ओ जोंनि जिउ खुंनायाव बा जोंनि लाइफआवबो जायो आरो माखासे जाथायफोरा बा फिसा फिसा आयानो जा गिदिरानो जा आरोना खायसे जाथायफोरा जाबाय थायोबा जोंनि मालाबा ओ जोंनि ओ खायसे खामानिफोरा जाफुङा बेफोराव जों माने दु खु मोननांगौ जायो आरो ना नङाबा मालाबा जोङो न'खरनि फेमिलि मेम्बार्सफोरजोंनो मालाबा जोङो ओ जेनेबा गाज्रि मोनलायनाय बा एसे नारा नाथाबा एसे बुंलायनाय जायो बेबायदियावबो जोङो दुखु मोनलायो जेनेबा गावजों गाव बा सोरजोंबा एसे ओ बाथ्रा दान्थिलायनाय बा सोरजों बा माबा मोनसे बुंलायनाय बेबायदि जानायावबो जों दुखु मोनो आरोना आरो माब्लाबा जोङो माखायसे जाब्र'बथायफोर जायो जेनेबा खायसे जानाङि जाथायफोरा जायो। बैफोराव दुखु मोनो बा जों गावनि मानसिखौ आंगोफोरखौ माब्लाबा खोमानांगौ जायो। बा जेनेबा उम सोरबा नोंनि जिउनिफ्राय गोमालाङो बेबायदियाव माने जोङो ओ दुखु मोननांगौ जायो आरो ना बेफोरबायदिनो गोबां माने फिसा फिसा ओ दुखु खस्थ' माने जोङो जिउआव ओ सहाय लांनांगौ जायो आरो ना माब्लाबा दुखु माब्लाबा सुखु ओ बेबायदिनो गोबां माने लाइफआव माने सोलिबाय थायो आरो ना फिसा फेनला दुखु बा सुखु बेबायदिनो नोंथाङाबो मायबाफोर बुंनो सानगोन नामा बेनि सायाव
औ हेल'
हेल' औ-औ नोंथाङा एसे बुंदो बेनि सायाव
औ दा जेनेबा सुखु आरो दुखु जोङो खु होननानै बुंङोब्ला रंजानाय मोननाय।
औ
बेखौनो जों सुखु होनना बुंजायो नङा होमबा? जोङो जिउआव मालाबा समाव जों जोबोद खुसि जायो माखौ खौबा लानानै जों जोबोद खुसि जायो माने गोजोननाय मोनो बेखौनो जोङो सु खु होनना बुंजायो आरो सोरबा सोरबा फिसा फिसा बान्था मोननानैबो खुसि खुसि जायो बा सुखु जायो। सोरबा बबेबा मोनसे बादायलायनायाव खन्थाइ आवरायनानै माबा मोनसे बान्था महरै मोनदोंबाबो बेखौनो लानानै जों खु सि जानाय मोनो रंजानाय मोनो फरायसालिफोराव जोंहा थाखो ओ थाखोआव जोङो बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लाखिनानै बा थाखोआव जोङो बयनिख्रुइबो फारि नंसे जानानै जोङो माबानो हायोबा जानो हायोबा जोङो बयनिख्रुबो गोजोननाय मोनो बेयो मोनसे सुबुंनि सुखु नङा होमबा
औ-औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जोंहा न'खरावहाय जोंहा माबा मोनसे खुसि फैयोब्ला जेरैबायदि जोङो ओ सापस ओ नोंथाङा मुंखालांबाय सोरबा जुदि न'खराव सासे साख्रि मोनोब्ला बे खौ लानोबो जों गोजोननाय मोनो बा खुसि मोनो न'खरनि बिमायानो जा बिफानो जा माने खुसि लायो आरोना
औ-औ
बेनि अनगायैबो गोबां बेनि अनगायैबो गोबां माने बेबायदिनो दङ आरो जों मानि खुसि मोनो आरोना दा दुखु होननानै बुङोबाथ' नोंथाङा मिथिखायो जेनेबा दुखुआ जोंना माबा मोनसे गोमानाय माबा मोनसे मोनैनि थाखाय थाखाय जोंहा दुखु जायो आरो
औ-औ नंगौ
सोरखौबा खोमानांनायावबो जों दुखु जानो हागौ सोरबा जों गावनि आंगोखौ खोमानांनायाव दुखु जायो सोरबा बायाबा अबेबा मोनैनि थाखाय दुखु जायो
औ
बेफोरबायदि आरोना थ' जेरैबायदि जों बुंनो थाङोब्ला सासे गोनां आरो गोरिबजों जों रुजुनो थाङोब्ला गोरिबा जोंना मानि थाखाय दुखु जायो होननानै बुङोब्ला मबेबा मोनसे नांगौ मुवाखौ जोङो गोरिबफ्रा मोननो हाया आरो ना
औ-औ नंगौ
दा बेफोरबायदि मोननो हायैयावहाय जोंहा खायसे गोरिबफ्रा दुखु जानांगौ जायो नाथाय जोङो सासे धोनि सुबुंखौ जों नायनो थाङोब्ला धोनि सुबुङा नांगौ जानाय गासैबो बुस्थुखौनो मोनजोबो जेखौ नांगौ बेखौनो मोनो गोसोबायदि माने दुखुनि जेबो मा ओंथिखौ बुजिनो मोना बायदिखौ
औ-औ-औ
नाथाय गोरिबा बुजियो आरोना माबे दुखु माबे बिसोरो गोरिबाहाय मालाबा समाव सुखु नायगिरै नायगिरै गावनि देहा बा गावनि जिथुबा मेंनाय बानाय बेफोरखौ बावगारो आरो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो जिउआव थांना थानो थाखाय सुख नागिरनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो
औ
गावनि गोलोमदैखौ दै खालामनानै माने गोबां खस्थ' खामानि मावो आरो गोरिबफोरा सुखुखौ नागिरनानैहाय बेबायदिनो नायगिरै नायगिरै गोबाङानो माने मोननो थाङाबो गोबां माने जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो बेबायदिनो टाउन टाउन सोहोराव बेफोरबायदिनो सुखु मोनगोन बा माबा मोनसे रां खामायनो हागोन मोजाङै आं लाइफ स्टाइल बाहायनो हागोन होननानै फैयो नाथाय मालाबा समाव बिसोर दुखु सहायनो गोनां जायो बायदिसिना थासारिजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। नङा होनबा नोंथां दा बेफोरबायदि जाथायफोराव जोंहा दुखु मोननांगौ जायो आरो जेरैबायदि सोरनिबा सासे न'खरनि फिसाजो बा फिसाज्लायानो जाया मानो टाउन सोहोराव फैनानै जुदि गाज्रि जायोबा बा हरखाबै माबा मोनसे जाब्रबथाय जानानै जुदि जिउ गोमानांङोबा दुखुआ सोर जागोन बिमा बिफाया जागोन नङा होमबा दा बेफोरबायदि गोबां सहाय हायै दुखुफोरा जायो आरो
औ-औ नंगौ
दा सुखु होननानै बुंबाथ' आरो जों बुंनो हायो जाय सुबुङाहाय धोनि सुबुं बिसोरहा माने नांगौ जानाय गासै बेसादखौनो मोनो जेराव बेरायनो गोसो बेवहायनो बेरायहैनो हायो जेराव थांनो गोसो बेवहायनो थांनो हायो बुहुमनि जेसेबां खना खनला जायगा दङ राव गोसो बेयावनो थांनानै बेरायहैनो हायो माने बिसोरो मुलुगनि गोजोननायखौनो मोनो होनना बुंजायो आरो
औ-औ
जाय सुबुङा हायथनि न'खरावहाय जोनोम जायो बिसोरो अब्लाबो बिसोरहाबो दुखु जायो जोङो सुखु जायो बेखौल' बुंनो हाया बिसोरहाबो मानिबा मोनसे आंखाल थायो आरो जायखौ जोंङो। मेगनजों नुनो मोना आरो जायखौ जों हमदांनोल' हायो माने आरो बि बिसोरनि आव फावाव बिसोरनि मावनाय दांनाय जानाय थानाय बेफोराव जों हमना मोनो आरो दुखु ना दुखु दङ जोंहा खायसेखौ हमना मोनो खायसेखौथ' हमना मोना बेबायदि आरो नोंथां बेनि अनगायैबो नोंथां आरोबाव गोबां बेबायदिनो सुखु दुखुनि बागै थाबावनो हागौ मानसे आइब्ला बुंबावदोलाय
औ औ माने जोङोथ' बांसिन माने जों सु दुखु दुखुनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' जों माने ओ जों रांनि बाथ्राखौनो बुंनांगोन आरोना बांसिन जोंनि जोंनि संसार जानायाव बा जोंनि लाइफआव बा सुबुं सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव माने राङानो बा फैसायानो जोंनि माने मेेन सुखु दुखुनि माने बेनो माने गुदि आरोना बुंनो थांब्ला ना बांसिनखौनो जोङो बिदि बुंनो हायो आरोना बै रांनिफ्रायनो बा फैसानिफ्रायनो जोंनि माने गासिबो सुखु दुखु माने फैयो आरो ना जोङो जेरै जों बुंनो हायो जेनेबा सासे ओ न'खराव गोरिब मानसिया जेनेबा नोङो फैसा थाखा गैयाब्ला बा ओ रां गैयाब्ला आखायाव नोङो न'खर खुंनो हायाबा गावनि खामानि मावनो लुबैनायखौ मावनो हायाबा गावनि नांगौ बेसाद लुबैनायखौ मोना बा गाव ओ फरायनो साननाय बा माबा मोनसे खालामनो साननाय बेफोरखौ माने नोंनि आखायाव जुदि फैसा गैयाब्ला बा रां गैयाब्ला नों माबायदि मावनो हागोन। बेखौथ' नों मावनो हानाय नङ ना बेबायदियाव माने जोंङो दुखु जायो जानांगौ जायो आरोना बे बेफोरनो मेन जाहोन आरोना फैसा बाद राङानो बांसिन आं सानो आरो ना बिनिफ्रायनो माने जोंनि दुखुआ माने ओ सोमजियो होननानै आं सानो आरो बांसिन औ बिनि अनगायैबो जेनेबा बा जोङो ओ फैसा गैयाब्लाबो जेनेबा खायसे माने फैसा गोनांफोराव माने खायसे दुखु थायो आरो जेनेबा बिसोरनाव फैसानि आंखाल गैया खिन्थु माने बिसोर लाइफआवबो न'खरनि औ माने गोबांथ' माने जेनेबा ओ माबाफोर थायो नालाय जेनेबा प्रब्लेमफोर थायो। गोबां बिथिङाव जानो हायो प्रब्लेम बा न'खरनि फेमिलि मेम्बारनि गेजेराव बा गावजों गाव सोरजोंबा माने गोबां थानो हायो आरो ना बे बायदि फैसानिल' जा जाया खिन्थु माने बे फैसाखौनो आं माने गोरिबफोरनि थाखाय बांसिन माने दुखु जानायनि गोनां थार ना दुखु जानायनि जाहोना बेनो आरोना बांसिन खारन गैयिफोरा बे फैसानि थाखायनो माने बांसिन खामानिखौनो मावनो हाया आरोोना जायनि थाखाय माने दुखुआव दुखु खस्थ'आव गोलैनांगौ जायो आरो औ जायखौ माने जायफोरा फैसा रोङो बा धोनि मानसि बिसोर माने ओ गोरलैयैनो मावफुंनो हायो बेफोर खामानिखौ माने जों ओ माने ओ जायफोर बा फैसा गैया रां गैयि मानसिफोरा माने मावनो हाया आरो
आं सानो आरो ना जेनेबा धोनि सुबुंफोराबो आंखा माइ दुखु दुखु जायो होनबाथाय आं मायाव दुखु जायो होनबाथाय आं बेखौनो बुंनो लुबैयो माने देहाफोराव दुखु जायो आरो सापस माबा मोनसे बेराम जुदि भुगिनांगौ जायोब्ला।
औ
जोंनि जोनि सुबुङाबो बेखौ माने मोजां खालामफिननो हानायनि मोनसे लामा फैया आरो ना खायसे बेरामफोरखौथ' सोखानो हाया नालाय गोरलैयैनो बेफोरावहाय गोबां दुखु सहायनांगौ जायो आरो
औ औ औ नंगौ
गासैबो बिथिङाव बिसोरो मोनजोबो नाथाय देहाफोरखौथ' मालाबा समावहाय बेराम आजार गो्लैयोबा गोरलैयैनो फाहामनो हाया नालाय सोखानो हाया नालाय बैफोरावहाय माने दुखु जानांगौ जायो होनना सानो आरो आं
औ बे बे माने जोंनि बे माने जानो गैयै बा फैसा गैयि मानसिनि बेलायावबो जायो आरो ना नोङो फोसाासे फैसा गैयै मानसियाव जु मानसिनियाव जुदि बेराम आजार गिदिर जायोब्लाथ' जों फैसा गैयाब्ला नोङो गावनि देहाखौ नायनो हायााबा फाहामनो हाया बेबायदियाव माने जों सुबुं जानो गैयै मानसिफ माने दुखु खस्थ'आव बांसिन गोलैनांगौ जायो आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ दा बेनि अनगायैबो बेफोरबायदि माने दुखु सुखुआ जोंनि सुबुंनि जिउआव फैबो हानाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
जायखौ जोङो मालाबाबो नागारनो हाया होनना बुंनांगोन आरो
औ औ
दिनै जोङो सोरबा सुखु मोनदोंब्ला बेयो मालाबा समाव हरखाबै दुखुबो मोननो हागौ आरो बेखौ माने बुंस' हाया आरो बियो गावनो नङाब्लाबो गावनि न'खरनि माबा मोनसे जानायजों लोगोसे दुखु जानो हागौ बा
औ
जेनेबा सोरबा बेखौ दुखु होनो हागौ बेबायदि मोनसे हमना मोनस्लाबा आरो दुखुआ फैयो होनबाथाय माने हरखाबै फैयो होनना बुंनांसिगोन आरो
अ
न' मोनान्थां
औ
औ दुखुजों लोगोसे सखाबो बेबायदिनो मालाब फैयो हमना मोना हरखाब फैयो जोंनि जिउआवहाय
औ
नाथाय जोङो बे बिदि होननानै जोङो जोंनि जिउआ दुखुल' होननानै सानफ्रोमबो मालाबाबो बिदि स सानना लाबाय थानो नाङा होननानै आं
औ औ औ औ नंगौ
वा फैदोंब्ला सानसे सुखा फैगोन होननानै जों जिउआव सानना लानांगोन आरो
औ मानो होनबा जों जेनेबाथ' बे दुखुआ आरो सुखुआ जोंनि माने जोंनि जिउनिनो बा जोंनि लाइफ बिदिनो माने पार्टखा आरोना बेखौ जोङो सौसिनानै थांनो हायोब्लासो माने माने हायोब्ला माने जों सौफनानै थांनो थांखानो नांखागोन आरोना जों कारन बेयो जोंनि लाइफनिनो पार्टखा जों सानफ्रोमबो माने जे-जेब्लासिम जों थांनानै थागोन औ जों जेब्लासिम थांनानै थाबाय थागोन माने अब्लासिम जोङो बे दुखु सुखुजों माने जोङो सानफ्रोमबो माने माने लोगो मोनबाय थागोन आरो ना माने माब्लाबा दुखु मोनगोन माब्लाबा मा सुखु मोनगोन बेबायदिनो माने जोङो मोनलांबाय थागोन आरो ना लाइफखौ
नंगौ नांगौ
औ
हबा जों आरो सुखुनि बागै दुखुनि बागै एसे फोरमायबावदोलाय नोंथां
ओ ओ ओ जो ओ सुखुनि बागैथ' माने गोबां बुंबोबाय उम बिदिनो दंबावो आरोना स खुनि बागै रायलायोबा माने जोङो नोंथांनि मुंखौहाय जेरै फिसा फिसा ओ खायसे माने मोननाय जोंनि जिउआव जेनेब बा मोनफुंनाय ओ फरायसालियावनो जा बा खायसे जोङो खेला धुलायावनो जा बा ओ मोसानाय गान खननाय बेफोराव माने जोङो देरहानो हायोब्लाबो जोङो ओ सुख खु मोननो हायो जेनेबा जों साख्रि बाख्रियानो मोन बा मायबा मोनसे जोंनि खामानियानो जाफुंबाय जोङो बा बा दिनै ओ मायबा मोनसे बुस्थुखौनो जेनेबा जोङो मोनबाय आरोना दिनै गस्ला गोदानखोनो मोनबाय बा मायाबा मोनसे बुस्थुखौनो मोनजाबाय बेबायदियावबो माने जों सुख सुखु मोनो आरोना दसेनि थाखायबाबो ओ औ ओमफ्राय ओ बिदिनो माने गोबां दं आरोना सुखुनि माने सुखु मोननायनि माबा लाइफआव ओमफ्राय आरो दुखुआबो दङ जेनेबा दसे सेनो नोङो माब्लाबा ओ मायावबा गावनो हरखाबाय औ फिसा फिसा औ औ औ दुखु जानांगौ जायो माब्लाबा नोङो सौथुनानै गोलैबाय जेनेबा नोंहा माबा मोनसे ओ औ नोंहा देहायाव जेनेबा माबा मोनसे ओ जखम जाबाय बिदियावबो नों दुखु मोननांगौ जायो माब्लाबा नोंनि आथिं आखाइ बायोब्ला बा जाब्रबथाय जानानै बा नोंनि फेमिलि मेम्बाराव सोरबा बिदि जायोब्ला बिदिनो नङाब्ला सोरबा नोंखौस ओ जेनेबा गारनानै थांबाय बा माने ओ फिजिकेलि जेनेबा इदि माबा नङा जेनेबा पारमानेन्टलि गारनानै थांनाय नङा जेनेबा सोरबा एसे खाथिनिफ्राय बा गोजानाव खामानि सामानि मावनो थांबाय बा सोर साख्रि बाख्रियाव थांबाय बेबायदियाव माने जोङो नुलायाबाबो बा गोबावनि थाखाय जोङो गोजान जालायबाय बेबायदियावबो जों दुखु जालायो आरोना।
नंगौ बेनि अनगायैबो जोंहा उम सोरबा सोरबा मा होनना बुङो मोनसे खेलाखौ गेलेबाय बेवहाय सोरबा सेथि जायागायाव थानांगौमोन नैथि जायगायाव थाफ्लांबाय
औ औ औ नंगौ नंगौ!
दिन आरो फिसा फिसा
औ फिसा फिसा माने औ औ औ औ बेबायदिनो गोबां दङ आरो फिसा-फिसा माने दुखु-सुखु औ गोबां दङ आरो ना औ फैबायानो थायो औ।
माने जोबनो गैया फैयो होनना बुंनांसिगोन आरो।
अ अ
सोरबाबा माने हारि हिसाबैबो दुखु होलायो। नायनो बालायनाय मानाय बेफोर बेनि गेजेरजोंबो माने दुखुआ फैयो आरो।
औ औ नंगौ
दा जोंहा मुलुगनि बिखयजों नायनो थाङोब्ला जेरैबायदि दुखु जानाय नुगासिनो मोनसे हादरा गुबुन मोनसे हादरजों जेरैबायदि दावहा नांलायगासिनो बेफोरबायदि दावहायावथ' गोबां सुबुंफोरानो सोरबा गावनि फिसा सोरबा गावनि बिमा सोरबा गावनि बिफा गावनि बिदा फंबाय गोमागासिनो नङा होनोमबा बेफोरावथ' माने जोबनो गैयै दुखु सोमजिगासिनो दङ। आं सानो बेफोरबायदियाव बयनिख्रुइ मोनो होनबाथाय बिमा आरो बिफाया बयनिख्रुइ दुखु जानाङो होनना सानो आरो। मानोना जोनोम होनानै फेदेरनाय फोलावनाया एसेबां गोरलै नङा नालाय बेफोरबायदि माने खस्थ'नि गेजेरजों फेदेरनायनि उनावहाय जुदि हरखाबै बायदिसिना जुदि मोनसे जे जेंना बा दावहानि गेजेरजों जुदि गावनि फिसाफोरखौ खोमानांगौ जायोबा माने बेवहाय बुंस' हायै दुखु थायो होननानै आं सानो आरो।
औ औ नंगौ।
बिमा आरो बिफानियाव बेल' नङा फिसाफोरनावबो जुदि गावनि आंगो बिमाखौहाय खोमानांगौ बा बिफाखौ खोमानांगौ जायोबा मुज'हायै दुखुआ सोमजियो आरो बेफोरावनो खायसे दुखु खुखौ जोङो मा होनना बुङो जोङो खोमानो सानबाबो खोमानो हाया आरो। खायसे दुखुआ औ औ औ माने बे जाखांफैबाय थायो आरो।
औ औ नंगौ।
दुखुआनो बेफोरबायदि दुखुखौनो बुंजायो आरो आं जेरैबायदि दासिम बुंबाय दावहा थिलियाव जुदि सोरबाफोर मुंख्लं जायोबा
औ नंगौ
मा होनना बुङो जाय दुखुआ जाथ'नो नाङामोन बे दुखुआ जुदि जानाङि समावनो जानानै होयोबा माने आघाट थायो आरो गोबां
औ औ बेबायदिनो माने गोबां दाथ' जाब्रबथायफोरबो जायो जोंनाव बेबायदि जाब्रबथाय जाबाय थानाय जानायनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां माने दुखु-खस्थ' सहायनांगौ जायो आरो ना।
औ औ
ओमफ्राय ओ जों दाथ' जाब्रबथाय जा माने बा-बांग्रिं मावनायफोर जागासिनो माने गुबुन हादोरफोरावबो बा जोंनिथिंबो। जोंनावबो जादों थेवब्लाबो माने जोंनाव बांद्राय बिदि ओ गोसा जायाखै आरो ना जायनि जाहोनाव माने बांद्राय मानसि- फोरनि खहा जानायखौ नुनो मोनाखै। खिन्थु माने गुबुन हादोरफ्राव जों नायोब्ला माने ओरैबायदि मानसिफोर थैदों बा जिउ खोमानांदों माने गावनि औ गावनि गथ'-गथाइ माने सोरबा सोरबाथ' माने ओ गथ' गोरलैखौ लानानै बिमाया माने गथ'खौ बा बासायनायावनो माने गावनि जिउखौनो माने खोमानांगौ जादों आरो ना बेबायदि माने गोबां जाथायफोर नुनो मोनदों आरो ना ओ बांग्रि मावनायनि जाहोनाव गोबां सुबुङा जिउ खहा ओ खहा जानांदों गोबां फेमिलिसफोरा माने गावनि फेमिलि मेम्बारखौ खोमानांगौ जादों बा दैबानानि गेजेरजों जों गो- गोबां ओ मानसिफोर जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनदों बिसोरबो माने गावसिरनि आंगोफोरखौ खोमानांगौ जादों। बा गोमानायाव माने गोबां दुखु खस्थ' सहायनांदों आरो ना।
नं
बेबायदिनो मानसिनि बा सुबुंनि जिउआव माने गोबां ओ बिदिनो माने दुखु खस्थ' फैबाय थायो आरोना।
उम
जायखौ माने रावबो औ बुंनो हाया माने माब्ला फैयो माब्ला माने जायो।
नंगौ
औ
सुखाबो गोबां फैयो जोंना।
औ
सोरबा दहायसो बुंखालांबाय साख्रि मोन माबा मोननायाव गोबां खुसि जानाय नुयो जों नंगौ सोरबा दाक्टर जाबाय बेयावबो गोबां खुसि जागोन। सोरबा आइ पि एस जाबाय ए सि एस जाबाय ओ आइ ए एस जाबाय बेफोरावबो माने गोबां खुसि जानाय मानायखौ नुयो आरो। बिमानि खुसि बिफानि खुसि फेदेरनाय माने दाव दाव फेदेरनायनि गेजेरजों माने मोननाय खुसि आरो बे
औ औ औ औ।
दा होमबा जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखौनो दोनथनोसै नामा?
औ औ दे होमबा।